औ खोनाबायनै ।
मा खामदोंमोन?
खालामनायाथ' जेबो खालामथ'वाखै ओरैनो नै बायहेरायाव जिरायनानै दंथ'वै आं ओरै बायेरायावथ' नङा न' खाथियावनो । सिथ लामायाव अखा हादोंना बोथोराबो । ओंखायनो ओरैनो जिरायनानै दं। थान्दा थान्दा जादों औ अखा हादों नै गारिया सि जोब्बाय दासो नायफैनो रोंदों । दय अखा खानायाव थिखोन रोङासै सिना दंजोबो दा बेखौ नायफैदों नै । हारसिङैनो दङ' औ ।
आंबो हारसिङैनो दंलै बरिंनिथार मा खालामनो जायोब्रा न'आव थांनानै।
गोदावसोराव जाबाय आंबो दा न'आव ओरैनो फरिखा जोबनायजों माबानायजों ओरैनो जुलाइ फैनायजों ।
थांनाय जाला नालाय ।
औ ओ दिनै जुननि बाइस थारिखमोन नामा?
औ जुननि ।
होनबालाय जुलाइनो हाबसिगोन माथो ।
गैलानो बे मासा ।
औ जोबसिगोनथ' बारा गोबाव गैला । सय दिन । आद दिनल'सैसो
मा दाउ दं नामा नोंसिनाव?
दाउआथ' गैयालै न'आवहाय ।
बिराद दाउगाबनाय खोनादों ओंखायनो ।
दाउआ माने हाग्रानि दाउ गाबफैला बायो बिदिनो दाउस्रिफोर, सखाफोर ।
उम ।
दावथुफोर फारौफोर गाबलाबायो।
दाउस्रि सखाफोरखौथ' दाउस्रि सखाफोराथ' गैलाखौनो होनजायो बे समाव दा आजिखालि। गैया फाइभ जि जानाय निफ्रायनो थैजोबबाय।
औ खम जालांजोबबाय गासिबो। दा नै दाउलुरफोरसो दंला बायो बिरफैला बायदों। मुदुमफुल जाफैदों मुदुमफुल। बिफां दंना न' खाथियाव
ए आंना बे माबाया एनड्रइड मोनसेया नेटानो नांला ब्रा जालानो।
एह।
माबा औ नेट नेट अन खालामाबाबो माने बैयाव माबायाव आइफनल' आइफननाल'
उम टावारफ्रानो माने टाउन गेजेरावबो जाजोबा माने बा
जोंनावथ' फनबो फनबो रायलायजाया, बे जोंनाव थाबाथ' मेसेजबो थाङा अफलाइन मेसेजआनो।
औ।
खस्थ' जायोलै नेथ गैयाबा थाय दा आथिखालाव नेट नांथारगौ बेरादनो।
औ।
दायो अहाय दं नोंलाय?
बे लामायावनो दङ जिरायनानै।
आंबो बावनो न' सिङावनो गिरायनानै दं ओरैनो।
खबरफोरा मारै दालाय?
खबरफ्राथ' बेदिनो मोजां।
एह।
गोदान । नोंनिया‌ मादि?
आंनाबो मिडियाम नर्मेलानो दं गाज्रि औ आंनाबो गाज्रिबो नङा मोजांबो नङा हारसिं । औ नोंसोर नोंसोर सोर सोर दंमोनलाय न'आव? दे होमबालाय खामानि माव खामानि मावदोंबा माव ।
मारै? मबाइल माबादों नेट नेट स्ल' जादों आंनाबो नै । खौ नायदों आं नेत आनो नांनो नागिरा एमबि जोबाथाइ फायेब जि फाइभजिनि
फाइभजि आनलिमिटेड नङा?
फाइभजिआ आनलिमिटेड नं माने नेट जोबबासो नुयो फाइभजि आनलिमिटेट खौ बेखायनो नेटआ एसे
ओंखाइनोथ दा हानद्रेद पारसेन्ट जोबबाय । नांसिगोन ना?
हानद्रेद पारसेन्टथ' जोबथ'वाखै इसे दंबावोदां गेजेराव ।
ए ए!
मा ओंख्रि जानायमोन?
आंथ' ओंख्रिया मा ओंख्रिमोनथाय! औ नारजिजों अमा बेदरसो ओमफ्राय आरो दिंखियाजों दाउदै एवनाय सोमोन।
ए जाखांबाय होनोबालाय?
औ नोंसालाय मा ओंख्रि मोन?
जोंनाबो माबासोलै सबायजों दाउजोंसोमोन। ओमफाय माबा फाजा जेबो थ' गैया? जाखांबाय जानाया आंबो।
उम नों! कलेसाव माजों थांङो?
दा बाइक दंसाबो। बेजों थाङो बाइकजोंनो बिफानि ग्लेमार बाइक।
हे सामफ्रामबो थाङो नामा?
सामफ्रामबोथ'। अ थांनाय जायोमोनाव एसे थिगां। ओइ इदा इगजाम जानायखाय गैथ'ला बन्द' जाथ'सिगोन। ओमफाय नोंना कलेज मा नाममोनलाय?
आंनाथ'।
बेना
माबासो फादबाद माबा आमेरिकायावसो आयै मा दांलाखो आंलाय थाब।
ए होमबालाय। मोजां दों।
औ गामियाव मा खामना थाबाय थायो नोंलाय? औ मोज जानो गामियाव मा खामना थाबाय थायो नों? गामियाव मा
ओरैन बिदिनो जेबो खालामनाय जाया ओरैनो थायो बेदिनो। क्लास थांबाय फैबाय। हाजोआव थांनानै फैनानै उनावथ' जेबो खामानि गैया दा जेबो गेलेनाय जाथ'वाखै ओहो बल गेलेनाय जायोमोन जानाया। फाय दा गेलेनाय जाथ'वाखै।
गामियाव बिराद सेंग्रा सिख्ला दंदां नोंसिना गामियाव बेराद सें
बिदिनो जोंनियाव जोंनियाव जोंनि जोंनि बेद इस माबायाव जोंनि एसे खम जोंनियावहाय। नोंसिनावबो खमना बुरजा नोंसिनाव
जोंनाबो खमथारलै गैथारानो जोंना खमसो हिन्जाव हिन्जावफोरानो खमसिन दां हौवा
खम जोंनियावबो
हाबा जाजोबबायना बांसिनानो
औ जोंनियाव जानाया जायाखै होनबाबो जोंनियाव एसे खम गासैबो
ओ
मा गेम गेलेयो नोंङो गेलेनाया
गेलेनायाथ बिदिनो मबाइलनि गेमथ बारा गेलेया खिन्थु फुटबल गेलेयो भलि बल गेलेयो क्रिकेट गेलेयो बेफोर बेखौनो गेलेनानै थाबाय थानांगौ जायो मबाइलावबो बांद्राय थाजायाना आजिखालि मबाइल नाइन नायै गथ गथफ्रा मेगनगा खाना जाला जोबबाय
उम बारानायजाया मबाइलखौ
औ
ओमफाय मा खबर मोजां
उम मोजांङानो मानसिफोर माइ गायनायखौ नायफैदोंलै आं दुब्लियाव माइ गायलागासिनो नोंलाय दुब्लियाव खामानि मावगोन ना मावा
दाननांगौ मालाबा मालाबा गाय माइ गायफा फा नांगौ आरोना
देग्लाय नामा
हो
देग्लाय मावथवाखै
देग्लाय माने खोथिया नै दासो माबागासिनो दंङ ओरैनो आलि दानफाहैयो हाग्रा एवनांगौ दं
उम
खामानियानथ मेरला नालाय आलि दाननाय हाग्रायावना हाग्रा फोसाबनाय
उम
हालेवनांगौ समाव दानाथ बांसिनानो नांगोलजों हालेवनाय जाला ट्रेक्टरजों हालेवनोसै
उम नोंआवलाय माला थांगोन नआवलाय माला थांगोन।
नआव बेखौनो माला थांगनाय जादों गाबोनफोर थांसै नामा सानदां।
गायथवाखै नामान दाबो।
गायनाय जाथवाखै।
हालौवखाजोब्बाय खोमा होनबाबो।
हालेवनाया बिदिनो। माबानानै दोनगोरो खोमा। सामार ना मा होनोमोन बे। थ' बेखौ होनानै दोनग्रोबोायदां। बेखौ हालेवखांनानैसो। बे उनावहाय हाखौ एसे गुरै खामना दोनो ना।
उम।
बेथ' गुरै खामना दोनग्रोबबाय खोमा।
औ।
उनावहाय माबासै।
बिराद खस्थ'लै दुब्लिनि खामानियाबो।
बिराद खस्थ'खा।
ओम आरो सान्दुं गोसा दुंनायावथ' बिराद
दा अखा अखा बोथोरनाा बारा खस्थ' जानाय नंया बायदि मोनदां‌ ओम।
दा हारसिं दं।
दा हारसिं दंथ'यो जेबो गैथ'वआनो ओरैनो दङ बेखारनो।
ए। थाबाययाखै जिरायनासो दं थाम फै अरजागासिनो।
ए थाम्फैफ्राथ' बिदिनो बिदिनो ओ अरखायो जोंनावबो बे अद अरनाया। थामफैआनो जेरावबो जेरावबो थाखायो थांखांनानै मारै मारोरै बुजियोथो थामफैफोरानो।
औ।
खर' गिलिदसो मोनबाय माबा।
लोमजादों नामा?
लोमजानाया थ' लोमजायाखै। जेबो मोनाखै जिखुनु खर' गिदिद मोनदां।
उम न'आव थाबाय थानाय जाबा खल' गिदिर जाखा फायलि।
औ खामानि मावफै खामानिफोर मावलाबायनांसिगोन एगजामबो जागासिनोमोनना ओंखायनो लेखा नायनायजोंबो दा इकजामबो जोब बायनालाय बेखायनो बारा खस्थ' गैथ'ला।
दा ओमफ्राय गासिबो दंजोबो नामा?
न'आव गासिबो दंजोबो औ।
ओ। मा मा मावदों बिसोरलाय?
मावनायाथ' जे मावाखै बिदिनो न'नि खामानि मावलागासिनो दङ।
ए। रुवाथियालाय मा खामदों?
हा?
रुवाथियालाय मा खालामदों?
बियो सिबगासिनो दं सिला सिबदों।
ए
सिला सिबगासिनो दङ बेयो। बेलासिबायबो ना समा। खायनो
उम
नोंसिनालाय मा खालामदों?
जोंना बिमाया मा माबायाव मैगं लांनो दंमोन बुथुमदोंंमोन बिदिनो मेवाइफोर आलु, कबि
मेला मेला मैगं मोनो नामा नोंस्रालाय?
औ न'आवनो गायो बिराद बुरजा बुरजा गायखायो जा। दा गाजर लांनादो गाज जरबो लांनो नागिरदों खोमादां। ओमफाय बाबाया बिदिनो गामिनि लामा बानायगासिनोमोन।
ए दिनैथ' आमथिसुवाना?
औ आमथिसुवा। लामा गाज्रि दै गयोना। दालां बानायदोंमोन बेखायनो दे होमबा दोन
दे दोनथ'सै होमबा।